खुलुमबाय
खुलुमबाय
ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं?
ओ आङो ओंखाम जाखांहांनानै ओ जिरायना दंबाय दं नोंथाङा?
आंबो ओरैनो जिरायनानै दं दा जोङो जों ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै जोङो ओ जे सानसेयाव मा मा खामानिफोर मावो बेफोरनि बागै सानैजों रायज्लायनो नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा
औ
औ होमबा नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबोनि ओ जिउखौ माबायदि हेंगार हरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ जागोन नोंथां
ओ
ओ फुङाव सिखारनानै
औ औ
औ मोखां सुनानै साहा लोङै इसे बेनिफ्राय आंङो फरायनो जयो दसे ।
औ
दसे सम फरायनायनि उनाव ओम
फरायनायनि सिगाङावनो गेजेर गेजेर सानफ्रोमबो नङा आंङो थाबायनो एबा औ सरा-सरासनस्रा बे ओ देहानि मोजांनि थाखा
औ औ औ थाबायनो ओंखारलाङो फोथाराव ओम लामा सामायाव नङा होमबा?
थाबायनो एबा खारनो ओंखारलाङो बेखौ बुंनो नागिरदोंमोन आं औ । बेनिफ्राय ओ एसे ओ दुगैनानै
औ
ओ दुगै-दुगैनायनि उनाव ओ दसे सम मबाइल सालायो
औ औ
नरमेल, ओ बेनिफ्राय ओ आं गुबुन गुबुन ओ बिजाबफोर फरायनो मोजां मोनो । ओ एक्जामपोल
लायोब्ला आंङो गुबुन गुबुन रायटारनि बिजाबफोर जाबायदि ओ बे हिकि गाय ओ सारमा रबिन शर्मा मोननि बिजाबफोर दं । औ आं बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ फरायनो जोबोद मोजां मोनो । आंनि आंनि जा फरायनांगौ बिजाब बेफोरनिख्रुइबो बांसिन मोजांसिन मोनो आं फरायनो बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ बेखायनो आङो दसे सम फरायो बेनिफ्राय आङो दासान्दै ओ जबनि थाखाय नाजागासिनो दं।
औ थारै
बेखायनो औ औ बेखायनो आं गावनि बिजाबफोरखौबो फरायनो गोनां
औ औ
आंनि ओ सरासनस्रा बेनिफ्राय बेलासि समाव आङो जगिं जगिङाव थाङो बिनिफ्राय फैनानै आरो बेलासेनि गावनि फरायनांगौखौ फरायो बेबायदिनो बारलाङो आरो
अ थारैनो जोबोर मोजां नोंथांनि सानफ्रोमबोनि खामानिखौ खोनानानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय नोंथाङा नोंथांनि सानफ्रोमबो खामानिखौ मावो मावनायजों लोगोसे ओरैनो जोङो आजिरा बा जिरायनाय सम मोनो नङा होमबा?
औ औ
बैफोर जिरायनाय समखौ नोंथाङा माबायदियै एंगार हरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
ओ बेबायदि जिरनाय सम मोनोब्ला आङो आं एसे सिगाङाव बुंबायानो गुबुन गुबुन बिजाबफोर दंब्ला बेफोरखौ फरायनो मोजां मोनो
औ औ
जुदि आं बेफोरबायदि बिजाबफोरखौ फरायाखै अब्ला आङो ओ सरासनस्रा ओ निउसफोरखौ
औ औ
नाय नायनो मोजां मोनो। जादाब गादाब। खोनासंनो एबा ओ
हुदाया जोबोर जोंनि मोजां।
औ।
बेनिफ्राय जों गोबां गियान मोननो हायो नङा होमबा।
औ औ औ नंगौ।
सानफ्रोमबोनि मावनाय खामानि बागै नोंथाङा आंनाव माबा सोंनो गोसो दं नामा?
औ आं नोंथाङा सरासनस्रा ओ सान सानफ्रोमबो माबायदियै ओ दिनफोरखौ एंगार हरो आं मिथिनो लुबैयो। नोंथांनिफ्राय ।
आंनि सानफोरखौ माबायदि एंगारहरो होननानै बुङोब्ला आं ओरैनो ओ जो-जोङो सानफ्रोमबो जिउआव जेखिनि जोंनि मावनाय खामानि थायो जेरै। जानाय लोंनाय ओ बेैफोरनि गेजेरजोंनो आं समखौ एंगारहरो जेरै आङो फुंनि सिखारनाय निफ्राय लानानै हरनि उन्दुनाया लासे आङो फुङाव बा रिंगायाव सिखारनानै बा साखोन सिखोन खालामना लानानै बा थामजि रिंगानिफ्राय आङो उन्दै गथफोरनो ओ स्नि थामजि रिंगासिम सोलोंथाइ होयो बेनिफ्राय आङो आंनि उम जानाय आदारखौ जायो बेनिफ्राय आङो आं आंनि नखरनि सुबुंफोरजों ओ दसे सम होयो बेनिफ्राय आङो आंनि सानफ्रोमबोनि खामानियाव सम हेगारो बेनिफ्राय आङो आंनि खामानिखौ खौ सम एंगारखांनायनि उनाव दसे जिरायनाय सम मोनोब्ला आं आंनि मोजां मोननाय बायदिसिना खामानिफोरखौ आं मावनानै लायो जेरै आं बिफां बिबार गायनाय आरो लोगोसे आखाइनि खामानि बेफोर बायदि खामानियाव आङो सम एंगारो आरो आं गेदेमा सुबुंनि जिउखौरां बिजाबफोर फरायनानै मोजां मोनो ओ आरो बैफोर बायदि ओरैनो जिरायनाय समाव सावगारिफोर आखिनानै बा उन्दै गथफोरजों थानानै सम एंगारो आरो बेफोर फोर बायदिनो आङो फिन सानजौफुंनि जानाय आदारखौ जायो जाखांनानै आं दसे सम ओ ओम जिरायनो थाखाय आङो उन्दुयो बा मोजां दसे सम जिरायो बेनिफ्राय आं आंनि खामानिखौ औ मावो बेनिफ्राय आङो मोनाबिलियाव दसे आंनि नखरनि आंगोफोरजों दसे सम होयो बेनिफ्राय आङो ओम मोनाबिलि समाव ओम साहाफोर लोंखांनानै आङो आंनि ओम सानफ्रोमबोनि खामानि बायदियै आङो आंनि बिजाबफोर निफ्राय आं गियान लायो बिनिफ्राय आङो आरो हरनि जानाय जानानै ओ हरनि उन्दुनाय जायो आरो। बे बेफोर बायदिनो आंनि सानसेनि ओ समफोरा बारलाङो। नोंथाङा आरो माबाफोर औ माबाफोर सों
जोबोद मोजां नांबाय नोंथांनि - आ सानफ्रोमबोनि ओ सानफ्रोमबो माबोरै गावनि ओ समफोर बेफोरनि सायाव
औ गोजोननाय थाबाय आरो माबाफोर सोंनो दंबावो नामा नोंथांनाव?
ओ नोंथाङा गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेरायनो थांनायनि सायाव बहाबाफोर थांबाय बायनो गोसो दंबाय बायो नामा? गुबुन जायगाफ्राव बा गुबुन ओ हादोरफोराव मालाबा थांबाय बायनो गोसोखौ
ओ नोंथाङा आंनाव जे ओ सानफ्रोमबोनि खामानि बेफोरनि बागै सोंनो हागोन जेरैबायदि जोङो ओ जिरायनाय समफोराव मा मा खामानि मावनो हायो बा ओ जिरायनाय समफोराव माबे खामानिखौ साबसिन ओ मावोब्ला जोङो समखौ बेसेन गोसायै बारग'होनो हायो बेफोरनि सायाव नोंथाङा आंनाव सोंनो हागोन । थारैनो मोनथिनो लुबैयो नामा नोंथाङा? खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों । आं बिदिब्ला जों सायख'ना लांनाय ओ आयदानिफ्रायनो सोंगोन ।
औ
नोंथाङा माबोरै ओ समखौ
नोंथाङा आं समखौ जोङो एंगार हरो नामा ।
औ माबोरै जो माबोरै जों ओ औ सानफ्रोमबोनि समखौ माबोरै ओ मोनसे ओ मोजां सम होननानै ओ मोजां सम बारहोबाय होननानै बुंनो हागोन ।
जोङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ बा सानफ्रोमबोनि खामानियाव जों समखौ बेसेन गोसायै बा मोजांसिननै बारहोहरनो हायोब्ला जों जोंनि जायखि जाया खामानिखौनो गोसो होनानै मावनांगोन आरो जे जों खामानि गोसो होनानै मावनाय खामानि बेवहाय जोङो बेनिफ्राय फिथाइ मोनोब्ला जों बेखौ जों बेसेन गोसा सम होननानै एंगार हरनो हागोन आरो औ दा नोंथां नोंथांनियाव नों नोंथाङा औ औ सानफ्रो सानफ्रोमबोनि जिउआव ओ थ' ओरैनो जोंनिया सानफ्रोमबोनि खामानि ओंखारबाय थाखायो जानाय लोंनाय साखोन सिखोन जानाय फरायनाय बेफोरनि अनगायैबो ओ ओ जिरायनाय समाव ओरै अ नोंथाङा बुंबोबाय जे जिरायनाय समाव ओ बिजाब फरायोब्ला माने ओ जिरायनाय समाव बिजाब फरायनानै नोंथाङा समखौ बारगहरो होननानै दा बेफोरबायदिनो गासैबो सुबुंफोरानो बेफोरबायदि जिरायनाय समाव बिजाब फरायोब्ला मोजां गियान मोनगोन होननानै नोंथाङा सानो नामा?
आं बय बयबो बिजाब फरायनांगौ फरायनाया ओ नाथाय दानि सुबुं फोरा आं साना जे बयबो बिजाब फरायनायनि मोजां मोनो
थारैनो दाना जों जोंनि ओ सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै रायज्लायनायखौ बेखिनियाव दोन्थ'नोसै ना मा होनो नोंथाङा जोंहा समाबो जाबाय नालाय । दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
गोजोननाय थाबाय।
उम।